औ नोंथां
मा खामनाय नोंथां
ओइ नोंथां ओरैनो दंलाबो दसे जिरायनानै
अ न'आवनो दं नामा नोंथाङा
अ न'आवनो दं ओं नोंथां
औ औ आंबो नै दं जिरना ओरैनो नोंथां
अ
औ बेलासिनि सानसुनि जाखांबाय नामा नोंथां
जाथ'आखै जानाययालाय
अ नोंथाङा दायो माबाफोर खामानिफोर मावदों नामा नोंथां
आंथ' जेबो मावाखै नै ओरैनो दसे जिरायनानैसो दंला बै दंफां सायहायावहाय नोंथां
बाथ' नोंथ
औ नोंथां फ्रियानो आङो दायो।
औ दा होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव थां माने नोंथाङा फ्रिबा लारायजागोन नामा नोंथां?
अ सावरायजागोन नोंथां नै आंबो दायो ओरैनोसो जिरायना दंखायो नोंथां मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ औ नोंथां होमबा आयदाया बेनो जाबाय अ ज-जि माखासे जेनेबा जोंनि ओनसोलाव मोननाय एबा नुनाय माखासे जिब जिनानि बागास ओ नोंथांजों सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोनथां नोंथाङा एसे मोजाङै फोरमायना होदों। नङा होनबा नथां?
अ औ औ जागोन नोथां जेनेबा आं फोरमायगोन थिना बिदिब्ला नोथां। जोंहा जिब जुनार होनोब्लाथ' जेरै जेनेबा जोंनि ओनसोलफ्रावथ' बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि मोननाय जायो जोङो जेरै जिब जुनार होनोबा बिराद रोखोमनि दं नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
ओ जेनेबा ओ
न'आव फिसिजानाय आरो हाग्रा बंग्रायाव मोननाय बेफोर जिब जुनारखौ जों जोंनि ओनसोलफ्राव नुनाय जायो आरो।
न'आव फिसिजानाय होनोब्लाथ' ओरैजायनिफ्राय थांबाय। ओ मोसौ थाबाय, बोरमा थाबाय, सैमा थाबाय, अमा थाबाय, मावजि थाबाय, आरो गुबुन फारसथिं हाग्राफोरनि होनबाथाय बिदिनो मोसा, मुफुर, मै बेफोरख खौ जों माने हाग्रा बंग्राफोराव नुनाय जायो दायो माने बेफोर जिब जुनारफोरा माने जोबोद जोंनि थाखाय मदद होयो होननानै आं सानो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहाथ' लाबाय जेब्ला मोनलाबाय जोंनाव जुदि गोबां बिबांनि मोसौ थायोब्ला एबा जोंहा मोसौआ माबायदि हेफाजाब होयो होनब्ला माने जोङो जेरै जोंहाथ' दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय जायो जोंनि ओनसोलफोरावथ' बिदिनो एसेबा ओं जेनेब ब्ला न'खरफोरा माहाजोनबो नङा नालाय एसेबां ट्रेक्टर फोरजों माने हालेवनो हाय या आरो बेनि थाखायनो माने जोंनि ओनसोलफोराव बांसिनानो दैज्लां बोथोराव मोसौजोंनो हालेवनानै माइखौ गायनाय जायो नोंथां। आरो बेल' नङा नोंथां जों मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो। जाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां बेफोरखौ जों माने गोबां बिबाङावनो जों गाइखेरफोरखौ जेनेब्ला बहननानै जुदि जोङो फानहरनो हायोबा जोंहाबो जिउ खुंनाय राहाया एसे मोजांसिन जायो जों खा फैसा मोन नो नालाय बेफोरनिफ्रायनो आरो बेजोंनो लोगोसे मोसौनि हासारखौ माने अ मोसौनि खि खौ माने जोङो फेसेवनानै हासारबो बानायनाय जायो जों माने बेब फोर हासारखौनो जों गिदिर गिदिर जेनेब्ला माबाफोराफोरा माने बेफोरखौ बायनानै बो लाङो आरो जों-जोंनि जेरै मैगं थाइगं गायो जोंहा आबादफोर फोयो एबा बा आबादफोर मावो बेफोराव जों मोसौनि हासारफोरखौ होयोब्ला माने बैफोर आबादफोरा जोबोद मोजां जायो एबा हाफोराबो जोबोद मोजां जानानै
जोंनि आबाद मावनायफोरा जोबोद मोजां माने खिलियोबा मोजां मोजां जोंनो माबाफोर फिथाइफोर होयो आरोना नोंथां आरो बेजों बेल' नङा जोंहा ओरैजाय दंबावो मैगं थाइगं जोंहा जेरै मैगं थाइगं लाइ लाफा बेफोरबायदि बेसरफोर जेनेब्ला बेफोरबायदिखौ जोङो गायनाय जायो दायो दा बेफोरबायदि माने गायनायावहाय जोंहा मोसौनि खिया हासार जानानै एबा हासार खालामनानै जोङो बेफोरखौ जुदि बैफोर मैगं थाइगं गायनायफोराव होयोब्ला बेफोरो माने जोंना मैगं थाइगंफोरा जोबोद मोजां मोजां जायो आरो जों बेफोरखौनो मोजां मोजां जानानै हाथाय बाजाराव फाननो लांनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां औ औ
बेल' नङा दंबावो नोंथां जोंनि ओनसोलफोराव मोननाय जिब जुनारफोरा जेरै जोंहा न'आव फिजानाय अमा फियो अमाखौ जुदि जोङो बिबदिनो गन्द्रा बा फार्म बानायनानै जोङो बिबां गोबां बिबांनि दिनै हमनानै ला माब्रै माबाखौ बुंनो हमबाय बेसबांखौ जों फिसियोब्ला बियो बिदिनो आत नय मास बा बोसोरसेनि उनाव बियो गिदिर जायोबा फानजानाय जायो बेफोरखौ जों माने जोंनि ओनसोलफ्रावथ' नोंथाङाबो मिथिखानांगौ जानांगौ अमानि दामफोरा गोगोम माने गोबां बिबांनि नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां नोंगौ नोंथां
बेफोरखौ माने जों फिसिनो हायोब्ला जोंहा माने मुलाम्फा जायो आरो जोंहा रां आरजिनाया गोरलै जायो। बेनिफ्राय जोंहा दंबावो ओरैजाय दाउ लकेल दाउ बेफोरखौबो जों जोंनि न'फोरावनो गोबां फिनाय खौ नुनो मोनो जाय जोंनो दाउदैबो होयो आरो जों बेफोरखौ फानहरनो हायो आरो जोंहा बेफोर माने दामबो जायो आरो जानायफ्रावबो गोथाव जायो आरो
औ नोंथां औ
जोंहा दंबावो जेरै जोंहा
सैमा मावजिफोरखौबो फिसियो जाय जोंहा सैमा मावजिफोराथ' थिख नोंथां जोंहा न'खरनि बिदिनो एम्फौ एनला फैनायफोरखौ जानानै फुथार आरो नङा होमबा नोंथां आरो जोंहा जेरै बिब्दिनो माइ बाख्रिफोराव बा माइ दोननाय जायगाफोराव जोंहा माने मावजिफोरा एन्जर हाबनो नायखौहाय माने फोसोबस्राङो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ औ
सैमायाबो जेनेबा सैमाखौथ' जों गोबां जोंनि गामि ओनसोलफोराव फिसिनायानो जायो माने सैमाया मा होनो बिब्दिनो जेनेबा माबा मोनसे खैफोद आफोद जायोबा बे माने जोंनो मोनसे होननाय जायो आरो जेनेबा मा होनो सोरबा अबेथिंबा सिखाव फैयोब्ला बे माने सोंलाबायनानै माने जोंखौ ओरै थरैथिं फै- होननानै माने एसे मिथिनाय जायो जों सैमानिफ्राय बेफोरनि थाखायनो सैमाफोरखौबो जोंनि ओनसोलफोराव माने फिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
आरो बेल' नङा जोंहा हाग्राफोराव मोननाय जिब जुनारफोर दंबावो जेरै हमनानै ला आरो मोसा मुफुर बेफोरखौबोथ' जों हाग्राफोराव नुयो बेफोरखौ जेनेबा जों जोंनि जेनेब्ला एथबां नुनाय जाया सम सम नुनाय जायो बा बोरैबा फैफ्लांनाय जायो बेफोरो जिब जुनारफोरा जेनेब्ला जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरखौ माने नायनोबो जोबोद मोजां मोनो आरो बेफोर माने नायनोबो समायना जायो आरो नोंथां आं दायो जेनेबा जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायना होबाय बा नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंथां
नोंथांयाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा फोरमायलांबाय नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ औ बिब्दिब्ला नोंथां नोंथां नोंथाङाबो जेनेबा नोंथां मिथिनाय बायदि जिब जुनादनि बागै एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथां
औ ओ नोंथां ओ जेनेबा आङो नोंथांनो माने माखासे बाथ्राखौनो फोरमायजोबखाबाय नङा होनबा नोंथां जेनेबा माखासे न'आव फिजानाय जिबफोरनि बाथ्राखौनो बुंनो सानबाय जेनेबा जोङो जों हांसोफोरखौबो न'आव फियो नङा नोंथां बेफोरथ' जिब जुनारनि माबायावनो गोलैयो लैथो जेनेबा जों हांसो फिसिनाय जेनेबा होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे समाव बा रां रुफा गैयै समाव जोङो न'खराव माबा मोनसे सावरि एबा सावरि बादालिफोर जायोब्ला एबा न'फ्राव खामानिफोर मावोब्ला जों गुबुनाव माने बेदरफोर बायनो थाखाय जों माने रां रुफा गैयै जायो नङा होनबा नोंथां माबाला सम
औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथां जेनेबा बे समावनो जों जेनेबा ओ बेदर बायालासिनो बेफोर हांसोफोरखौनो जेनेबा जों सावरिफोराव जाहो जाहोनो हायो नङा होनबा नोंथां सुबुंफोरनो बा मानसिफोरनो औ आरो जों दाउ दाउ हांसो बेफोरबायदिनो माखासे जाग्रा बा बस्टुफोरबो जायो आरो जोङो माखासे जेनेबा हांसो एबा दाउ फोरनि बागैनो बुंनो सानोदि जेनेबा बेफोर मासे दाउआनो जेनेबा जोलै होयोब्ला एबा आजायोब्ला जों गोब गोबां रोखोमनि जोलै होनो हायो नङा होनबा नोंथां जेनेबा जों फिसाफोरखौ औ औ नोंथां जेनावबा जों फिसाफोरा माने इयावनो गोबां मोननाय जायो फिसाफोरखौ जों जाहाथे जेनबा जों बे फिसाफोरखौ जों फाननानैब्लाबो जों गोबां रां मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ जों बुंनो हायोदि हांसो हांसोआथ' जोङो मासेयावनो जेनेबा जों दुइ केजि एबा तिन केजि जानाय जायो माने गोबां गिदिर गिदिर जायो बेखौ जोङो बेबायदिनो जेनेबा सात ओ सातस' आतस बेबायदियाव माने जों फाननो हायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
आरो जों दाउफोरखौबो जेनेबा जों दाउफोर दानि जुगावथ' दाउआबो गोबोद ओ गोबां बेसेन गोसा जाबाय नङा होनबा नोंथां जों दाउजो एबा दाउजोखौ जोङो गोबां दाम गोसा एबा माने रां बुरजायाव जों फाननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो जोङो बुंनो हाबावदि मोसौ जेनेबा मोसौ बेखौ जों नोंथाङावथ' बुंखाबाय जेनेबा जों आबाद मावनायाव मोसौ जों गोबाद जेनबा हेल्प खालामो एबा गोबां खामानायाव बाहायजायो आबाद मावनाया नायाव जों हालेवनायाव बाहाय जायो आरो बिनि गोबोरखियो हासार बानाय जायो आरो बिनि जेनेबा मोसौनिफ्राय मोननाय गाइखेराबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां एबा जोङो लोंनो हायो न'आवनो आरो जोङो गुबुननोबो जोङो फाननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नों थां नंगौ
जों मोसौखौ जेनेबा जों मारा होनायावबो जों खामानि होयो जेनेबा जों गोदोनि समावथ' मारा होनो थाखाय ट्रेक्टर गैयामोन नङाहोनबा नोंथां जायजों मोसौजोंनो औ जों जायो मोसौजोंनो माने गोबां होनाय जायोमोन माराखौ जेनेबा ट्रेक्टर गैयै समाव एबा रां रुफा गैयै समाव जोंथ' मोसौ माबाजों ट्रेक्टरजों होनो हाया जों बेनिखायनो माने मोसौजों होनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ आरो जों बुंनो थाङोब्ला अमा जेनेबा अमायाथ' जोङो अमायाबोथ' गोबां माने बुरजा बुरजा माने फिसा आजायो नङाहोनबा नोंथां जाय जोङो मासे अमा बुन्दि खौ जों बायनानै जों फिसा आजायनो होयोब्ला जों माने बेयावबो जों गोबां रां खामायनो हायो मानो होनोब्ला जोङो सिगांआव अमा बुदिया जों फिसा जानाय होनोब्ला गोबाङै एबा सात्ता सयथा सयथा माने गोबां माने फिसा जायो बेनि जाउोनाव जों बे फिसाखौ जों गुबुननो फाननोबो हायो आरो जों न'आव माने फार्मबो खालामना दोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथां जेनेबा समाबथ' जाबाय कर्टखौ एसेआवनो दोनथ'नोसै खोमा नोंथां
अ जागोन दे बिदिब्लालाय नोंथां ना
औ द औ
औ औ